औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओरैनो मा खालामबाय दं दायो?
दाथ' आं नै ओरैनोसो जिरायना दंबाय थायो।
अ ओरैनो मा ओंख्रि जायामोन दहायलाय?
अ दहायथ' जोंहा मा होनो मेवाइजों अनला ओमफ्रायो दाउ बयलारजोंसो जादों दिनै फास जाजेननाय जाबाय आरो मेवाइ ओंख्रि
अ औ मोज मोजाङानो जोङो दा नैबे खारै बानायनाय ओफ्राय जौ संनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायदिनि नोंथाङा खारैखौ माबोरै बानायो आरो बोरै मा माजों बानायनो हायो? बेखौ एसे ओ फोरमाय
औ जागोन जोंनियावथ बिदि बि बांसिनानो बे खारै बानायनायखौबो थालिर थालिर आथिया होनोना
औ
आथिखौ बानायनाय जायो आरो बेनि मा होनो मादानि फ्राय लानानै बे मोदोम जिखौ जि बेफोरखौबो मोजाङै फिसा-फिसायै जिरनानै मादाखौबो गोबा गोबा हानानै बेखौ माने सानदुुंआव सानदुं गोसायाव बिदि फोराननाय जायो आरो। बेनिफ्राय जों बेखौ अखा फियालासे फोराननाय जायो आरो। अखाफोर हायोब्ला थिखांलाय सान्दुं दुंबा फोरानलाय इदि खालामनाय जायो बिदिनो फोरानानै-फोरानै रानलांबाथाय जोङो बेखौबो जमा खालाम लामनानै सावनाय जायो आरो सावनानै जेब्ला सावखाङो अब्ला बेनिफ्रायथ हांगार जागोन नालाय
औ
अब्ला बेखौ जोङो दै एसे एसे होनानै बेखौ माने लादु महरावबो खालामनानै दोनो आरो ओमफायो बेखौवो फोरानबावनानै बिदिनो गोरान खालामनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जेब्ला जों बेखौ खारै दिरुननाय जायो अब्ला बेखौवो मा बिदिनो बथल बथलफोर हासनाय एफोरावो गुदुं मोनसे फिसा होनानै थुफ्लुंनानैयो बेयावओ बे खारै फिथरखौ सिफ्रुनानै सोनानै बेयावो दै होनानै बे गुदुंजों माने बिदैखौ गसर होयो आरो ओंखारहोयो। अब्ला बेनो खारै बिदि जायो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो स सबाय दंना? हानि सबाय बेखौ मार रा होनानै जि साबा थायोना बेखौ सावनानैबो जोङो खारैखौ मोननाय जायो आरो बेखौबो बिदिनो सावखांनायनि उनाव बिदि लादु खालामना दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो सिबिंनि साबा आरो बेसर बेसर दंना बेसर बेगर दिरुननाय बिनि साबा बेफोरनि फ्रायबो जोङो खारैखौ मोननाय जायो आरो खिन्थु जोंनियाव बिदिनो बिदि बेसर खेथि एसेबांबो मावनाय जाया नालाय सबाइफोरबो बारा मावनाय जाया नालाय जोंनियाव बांसिन बे थालिर आथिया थालिरनि मादा बा बिफां बिनिखफ्राय बांसिन बानायनाय जायो आरो
अ ओरैनो ओ खारैआ बबेजों ओ बानायोबा साबसिन मोजां जायो होननानै मिथियो नोंथां?
अ जोंथ बे थालिरनिखौनो बांसिन मोजां जायो होनना मिथियो आरो
औ ओरैनो जोङो बेखौ
जायोनो आरो
ओरैनो जोङो बेखौ ओ माबे माबे ओं ख्रियावहाय बाहायनो हा हायो
बेखौ जोङो इदिनो गासैबो खारै ओंख्रि जेरै नारजि नारजियावबोथ जों खारै बाहायनाय जायो नारजि ओंख्रि संनायावबो। अनला खारै इफोरावबो बेखौबो लाव खारै बिदिनो सोरबा थास'फोरखौबो खारै होना जायो बिदि होननाय खोनादों आरो। थास' बेदरफोरखौ
लाफाफोरावबो होयोना सोरबा-सोरबा।
औ ला
ओमफ्राय नों जि बुंदोंमोन नैबे ओ नारजि बे नारजिखौबो नोंथांमोननिथिं मोननाय जायो नामा?
औ मोनो जोंथिंबो।
बेखौहाय माब्रै माब्रै खालामनानै दोनोबा बियो नारजि महराव जोङो बेखौ ओंख्रि जानो हायो बेखौबो एसे फोरमायदो नामा?
औ-औ गिबियावथ जोङो नारजिनार्जियाथ जों फाथोनिफ्राय जायो नालाय, गिबियाव जोङो फाथोखौ फोगोरनानै लानांगोन आरो बेनिफ्राय बियो देरोब्ला फिफां जायोब्ला रायोब्ला बेखौबो दानसनानै जोङो बिलाइफोरखौ खानानै जमा मोनसे जायगायाव फोराननाय जायो आरो। बिलाइ-बिलाइफोरखौल। बासिनानै ओमफायो बेखौ फोराननानै गोरान जायोब्ला बेनो जोंहा रानब्लाथाय नारजि जायो आरो। फाथोआनो नारजि आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा फाथो गोरानानो नारजि।
औ बेखौ गोथाङैबो जाजायो नामा?
औ जाजायो जेरै फाथो खारै औ बेखौबो खारैबो जायो फाथोखौबो। फाथो खारै आरो बि बिदिनो रुनानैबो जायो आरो एवनानैबो जाजायो।
औ ओरैनो बेनि ओ दं फांयाबो बबेयावबाफोर खामानियावहाय बाहायजायो नामा? बेनि बिगुर, दंफां।
औ मा होनो जोंनियाव बिदि बानाया आरो अब्लाबो जों खोनादों आरो बे फाथो फिफांनि जा बिगुर बायदि थायोना बे खु रुं जायो होननानै फाथो दिरुं। खुन्दुं माने दिरुं जायो आरो। औ बे माने जोबोद गोरा जायो आरो गोदोनि दिनाव दिरुनोमोन होनना जोंबो खोनादो आरो जों नाथाय जों नुवा खै जोंनाव बिदि दिरुननाय बानायनाय जाया आरो
औ आंबो एसे मिथिगौ बेखौ बेखौहाय हयथ गोबाव बिदिनो मास मोनसेसोनि सम बेखौ। दैयाव सोमनानै दोननांगौ। बिनिफ्राय बिनि बिगुर। फुजिरनांगौ बियो मोनोब्ला ओनिफ्राय बिनि ओ बिगुरजों जे दुरुं बानायनाय बेयो आथिखालाव बहुद खम जाबाय हयथ। बेखौहाय जोङो दा बांसिन जायगायावहाय नुनो मोनला। खुब खमसै बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाया लोगोसे बे। नैबे अर जे सुयो बेयावहायबो। सिमना हिसाबै बिनि माबाखौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ फाथो सिना बुङो ना
औ बेखौ फाथसिना होननानै जोङो मोनथियो आरो।
औ औ।
ओरैनो बे नारजिखौहाय। ओ। जोङो मास मोनसेसो बेखौ फोराननानै लानांगौ आरो बेयो ओ। बोसोरसेसिम बाहाय।
अ बिदि नार्जि फोराननायनि बिदिथ थि सम गैया जेनेबब्ला बियो फोराननानै सानदुं दुंनायजोंसो खोथा आरो बे जेनेबा जेब्ला रानो अब्लानो जायो आरो। सानबेसेजों रानो जिखुनु बारा गोबावथ सम नाङा बिलाइ नालाय बियो। राननो। बिदिनो सानथाम सानब्रैफोरबानो मोजां रानो आरो सान्दुं मोजां मोनोब्ला थाय। आरो बेखौ जोङो। बेसेबा गोबाव दोनना जायो होनोब्ला बेखौ जोङो बोसोर-बोसोर दोनब्लाबो बे नारजिया जेबो जाया आरो बे बे जोङो मोजाङैल' प्लास्टिक बस्थाफ्राव बा मनाफ्राव मोजांल' सोनानै खाथेना दोननांगौ आरो बे नारजिया अब्लानो जेबो जाया, बेखौ जोङो जानो समब्लाथाय बिदिनो गाबोन जागोनबाथाय दिनै बेफोरो सानसेसो दैयाव सोमना दोननांगौ आरो। अब्लानो मोजां जायो औ।
ओरैनो बेखौ मा माजों जानो हायो जोङो आरो बेखौ माबोरै सङो एसे फोरमायदो नामा?
औ गुबैयैथ' जोङो नारजिखौबो नार्जि होनबाथ' जों सिगाङावनो अमा अमाखौसो गोसोखांखायो नालाय आरो नारजिया अमाजोंसो गोथावसिनबो जाखायो आरो बेखौ जोङो मारै सङो सङो होनोब्लाथाय दहायनोथ' खिन्थाखांबाय आङो खारै सरनायफोरखौ
ओं औ
नार्जिखौबोथ' सोमना दोनबाय सानसे जेनेब्ला दिनै सोमना दोनोब्ला जों गाबोन जासिगोन आरो बिदि। बिदि बेनिफ्राय उम सोमना दोननायखौ साफा सुना लानानै बिदिनो सारायावबो दै एसे होनानै नारजिखौबो होनानै जोङो एसे गोदौ होग्रोना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय
उम
बेनिफ्राय बेयावबो जोङो खारैखौ होनाय जायो आरो नांगौ जखानि जाहाथे बे खारैआ बे नारजिया मोजाङै रुयो आरो बेनिफ्राय खारै होखांनानै बिदिनो गोदौनानै गोदौनानै बिदि रुइबाय थायो जों बेखौ सागं बुङोना?
औ
साना होनांगौ आरो मोजांनो जाहाथे बियो गेब्लेजोबो आरो नारजिया बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ साना दोनबाथाय साखांबाथायो बेखौबो बोखांनानै दोन जोङो साइदावबो अमा‌ बेदरफोर खौ एवफ्रामनानै लादो लादो आरो बेनिफ्राय बेयाव नांगौ जानाय मुवा हालदै संख्रि बानलु बेफोरखौथ' मिथिखायोआनो
औ औ
होनानै एसे एवफ्रामनानै बे बे साना दोननाय नारजिया बेखौबो अमा बेदर एवफ्रामनायाव होसनदो आरो नङाब्ला आरो अमा बेदरखौ नारजियाव होसनब्लाबो जाबाय एखे खोथासो नालाय
औ
बेनिफ्राय आरो बिदिनो दसे गोबाव गोदौहोनानै जेब्ला अमानि रस सायो नारजियाव हाबजोबगोन अब्ला नायो नारजिया मोनबाय आरो अब्ला गोखायाबो एसे खमायो आरो नारजिनि मेजेमजों अमानि मेजेमजोंनो नारजिनि गोखाया एसे खमायलायो आरो अब्लानानो
जों-जोङो बेखौ औ जोङो बेखौ मा माजों जानो हायो ओरैनो?
नारजिखौ?
औ
नारजिखौथ' जोङो इदिनो अमा-अमाजोंथ' थांखाबाय बिदिनो दाउ बयलार फोरजोंबो जायो आरो। बेनिफ्राय आं लकेल दाउजों जाफेरनाय मोनजायाखै आरो बेनिफ्राय नाजोंबो जाखांबाय आरो बे खस ना होनोना। दखाव फाननाय। एजों एजों जाखांबाय आरो एजोंबो जाजायो बेनिफ्राय आरो ओरैनो। ना गोरानजोंबो बिदै फुदुंनायखौबो मोनजादों आरो जों खारै हो‌नानै। बेनिफ्राय आरो गोरान एवनायखौबो मोनजादों आरो जोङो।
औ ओरैनो बै ओ जोङो जाय जे सुबुंफोरा ओ थैनानै थाङो बे सु समावहायबो बे नारजिखौहाय बाहायनाय जायोना?
औ औ बाहायनाय जायो।
जायखौ जोङो ओ गोथै गारखांनानै फैनायनि उनावबो जोङो नारजि अरगारनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय सारादुनि समावहाय सिगांग्रो नारजि अरगारनाय बेनि बेखौ जोङो एवनानै होनायखौ जोङो बांसिन नुयो आरो। ओरैनो बेनि अनगायैबो हयथ' बेयो गोबां हाबा हाबाफारियावहाय बाहायजायो। हेलौ खोनादोंना?